औ औ खोनादों ना?
औ खोनादों नोंथां।
औ औ औ मा खालामबाय दं नोंथा?
आं ओरैनो दङ नोंथां।
औ औ मोजाङैनो दंना खबरफोरा?
औ मोजां।
औ। दे अब्ला आं फन खालामनायनि जाहोना
औ।
ओ जों मोनसे टपिकनि सायाव सावरायनोसै नङा होमबा? बे टपिकआनो जाबाय सोलोंथाइनि सायाव अ सरि फोरबोफोरनि सायाव।
औ।
फोरबोफोर होनो ब्लाथ' जों मोनथिखायो नङा होमबा? औ औ फोरबोफोर गोबां फोरबोफोर दं जोंनि गेजेराव। औ बेफोरखौ जों माबायदि फालियो बा मा मा फोरबोफोर दं जोंनि गेजेराव बे फोरनि सायाव सावरायनोसै ना?
औ जागोन नोंथां
अब्ला नोंथांआ नोंथांमोननि जायगायाव मा बायदि फोरबोफोर खुङोबा मा मा फोरबो माबादि नेमखान्थि आसार खान्थिबो जों खुङो बेफोरखौ एसे बुंफोरनानै होग्रोनो हागोन ना
औ हागोन नोंथां
देह
औ ओरैनोथ' औ जोंहा ओरैनोथ' फोरबो होननानै बुङोब्लाहाय जोंनिआव गोबां फोरबोफोर दङो ओ बिनि गेजेरावनो गुबै फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा बैसागो ओ बिनिफ्राय आरो मागो ओ ओंखाम गोरलै दं आरो
औ
आमथि फोरबो दङ बिनिफ्राय काति गासा दङ आमफ्राय आरो जोंहा साखाथि माखासे ओ दुर्गा फुजा लखि फुं लोसि फुजा बिनिफ्राय बिस्वकुर्मा बेफोरखौबो नुनो मोनो जोङो ओ मोनसे जायगायाव थानाय हिसाबै बा गुबुन गुबुन हारिफ्राबो फालियो जोंनि साखाथिआव जों बेफोरखौ नुनो मोनो आरो औ इनिफ्राय बैसागु फोरबो होननानै बुङोब्ला आं बिनि सोमोन्दै नोंथांनो एसे फोरमायसै
औ औ
औ बैसागु होनोब्ला जोंहा ओ सैथ्र दाननि जोबथा खालारावहाय जायो बे कालार खा खालि माने जोङो मोसौखौ थुखैनाय जायो आरो मोसौ बैसागु बैसागो होननानै बुङो ओं बे मोसौ बैसागो खालि जोङो मोसौ बैसागोआवहाय मोसौखौ माइनाव हिसाबै फालियो नालाय बेखौ जोङो न'नि बिगोमाफ्रा एबा जायहा लावखार दङ खोनादों ना नों
औ ओ औ औ दे खोनादो दे
औ जायहा लावखारफोर फोर दङ बिसोरहा माने लावखारफ्रा मोसौखौ फुआवनो दैमायाव लांनानै थुखैस्रां लोबस्रां खालामनानै ओ लाव फान्थाव हालदै गोथां फोरनि माला गानहोयो इनिफ्राय आरो ओ दोनि बा सारायनि हांगार बेखौ ओ ह'ख्लाबनानै थाव गो गोथांजों ल'गायनानै खाफालावहाय मोसौनि खाफालाव खोथा फुननानै होनाय जायो आरो औ बिनिफ्राय मोसौनो बिदिनो फागा गोदान एबा दिरुं बेफोरखौ गोदान गानहोनानै मोसौखौ बै सानखालि बेबादिनो
औ
सबायाइ गोरान बायदिसिना एवनानै जाहोनायजों लोगोसे उदाङै हगा हगारो खायफाया खानानै दोनो आरो औ बे सानखाल औ औ बे सानखा खालि बारलांबाय ओमफाय बिनि अखानायै जोंहा बैसाग दाननि से अक्ट' जायो थामहिनबा गोदान बोसोर होननानैबो बुंनाय जायो।
उम।
बे गोदान बोसोरखालिहाय जोङो बयबो
औ।
गावबा गाव न'खरावहाय इसोरनि मुङैहाय इसोरखौ गाबज्रि हरो आरो लोगोसेनो ओ रायजोनि थानसालिफ्रावबो ज' ज' थांलायनानै आर'ज खालामलायनानै गेदेरखौ खुलुमनाय उन्दैखौ बोरहोनाय बेफोरबायदि सोलियो औ बे सानख खालिबो बिदिनो इसोर सिबिनाय आरो गेदिरखौ सनमान होनाय उन्दैखौ अननायजों बै साना बारलाङो। ओमफ्राय बिनि अ अखानायैनिफ्राय जोंहा गामि गामि न'खर न'खर थांनानै गावबा गाव हारिमुनि गाननाय जोमनाय दामनाय देनाय बेफोरखौ लानानै माने न'खर न'खर रंजाहैयो आरो। मोसाहैयो माने बेनि ओंथियानो जाबाय बै न'खरावहाय जोङो गोबाव सम खामानि दामानिजों बेस्थ' थानानै थांज्लायनो मोना फैलायनो मोना ओ बे मोसानायनि गेजेरजों बा न'खर न'खर मागिहैनायनि गेजेरजोंहाय जोङो बै न'खरखौ खबर लाहैनाय बायदिबो जाबाय बा लोगो मोनलायहैबाय। बेनिफ्राय आरो बे न'खरनो हैनायबो जाबाय बोर लानायबो जाबाय आरो। बिनिफ्राय जोंहा नेम दङ जाय न'खराव मोसाहैदों बै न'खराहाय ओ अननानै जि हायो आरो माइरं एबा थाइसे थाइनै रां बेफोरखौ हरलाय लायो। माने जिखौ हरो बेखौनो आजावनानै लाबोयो आरो रायजोआ। औ बेबायदिनो सानथाम सानब्रैसोआ मोसानाय रंजानाय जानाय लोंनायजोंनो बारलाङो आरो। बिनि उनावहाय ओ आथिखालावथ' जेन'बा ओ फारफ्रोमबो बिथिङनो जौगानाय नालाय, बिनिखायनो फांसन खुंनायखौबो नुनो मोनो जायगा जायगा खायसेया ओ बैसागुनि जागायहांनायावनो खुङो आरो खाय औ औ खायफा जायगायाव बैसागुनि जोबनाय थिंखौ खुंनायखौ नुनो मोनो आरो। बेनो खुंनायनि जाहोनाबो बेनो जेन'बा बै गामियाहाय ओ जेराव मेराव बेराय लानानै बा गुबुन गुबुन गामियाव थांलायनानै ओ बिदि थांलायनो गोनां जाया जेन'बा गामियावनो खुंनानै गामिनि गथ'फोरखौ बेयाव इनभल्भ खालामना दोननानै गेलेनाय ओं खन्थाइ आवरायनाय बायदिसिना खननाय मोसानाय बेफोर हाबाफारिखौ लाफादेरनानै गथ'फोरखौ बेयाव माने औ मुखुब लाखिनाय जायो आरो। दा होमबा नोंथाङा मागोनि सोमोन्दै फोरमायनो हागोन नामा आंनो?
औ औ हागोन जोंनाव माबायदि फालिनाय जायो बेफोरखौ आं एसे बुंफोरसै नङा होमबा।
औ दे।
औ। मागो फोरबोआथ' जेनेबा जों बैसागोखौ जेरैबायदि रंजा बाजायै खुङो बिनिस्राय एसे खम जायो आरोना औ। औ बेबाय बिदिनो मागोआव जोङो बेलागुर सावो।
औ।
ओ बेलागुर सावनानै बा बिनि मागोनि मागो दंमासियाव जेनेबा दमासिं खालि सावो आरो जोंथिंजाय ओमफ्राय बिनि अखानायै एक थारिक जाबाय। ओ जोंनाव बे एक थारिकनि सिगांखालि ओ बेलागुर सावनाय जायो।
औ।
अ माने दमासिनखालियाव बेबायदिनो बयबो गोरोब सलायनानै बा सेंग्रा सिख्ला सोरबा बोराय बुरै ओ बेबायदिनो जमा मा बयबो लोगो लालायनानै औ लालायनानै जाव फ्राय ओंखाम जायो आरो ओमफ्राय खा ओ खाना जालायो बेबायदिनो रं जालायो बिनि अखानायै से थारिखाव अ बेलागुरिखौ सावनाय जायो आरो फुंनि समाव ना।
औ औ।
फुंनि समाव सावनाय जायो बेनि उनाव ओ बयबो खोमसि खोमसि दुगैयो जोङो बेलागुरखौ सावनायनि सिगां।
औ औ।
औ ओ दैमा दैसा बा फुख्रि जेखुनु दुगैनानै जोङो मा अ बेलेगरखौ सावनाय जायो आरो जुदि बेयाव मोनसे फोथायनाय दङ दे जों बेलागुर खौ सावनाय समाव बाव बे मागोनि एक थारिक खालि आ द गैयाब्ला माने ओ जोङो ओ फोथायनाय दङ आरो माने बादुला बादुलि जायो बा ओ बेबायदिनो उन्दुनानै थाबाय थायोब्ला जों दुगैनानै था दुगैयाब्ला मा बादुला बादुलि बा जायो होननानै जोंनि गेजेराव फोथायनाय दङ आरो।
औ।
ओमफ्राय बेखौ लानानै जोङो गोदोनिफ्रायनो खालामबोगासिनो बा फालिबोगासिनो। ओ दुगैनानै जों फुङावनो बेलागुरखौ सावो बयबो ज' जानानै। सावखांनानै बेलागुरनि बे ओ जिहेथु खामनाय हांगार ना हांगार बेखौ जोङो बयबो फोथा लायो आरो फोथालालायो ‌।
औ।
बेनि उनाव से थारिखखौ जोंनाव बेबायदिनो अ थानसालियाव हाबो। बयबो ज' दुगैस्रां लोबस्रां ज' जानानै ओ न'खरनि था न'खरनि। न'खराव आलारि बाथि लगायनायजों लोगोसे रायजोनि बा समाजनि थानसालियावबो जोङो जयै हाबहैयो आरो हाबनानै बेबायदिनो बोराइ बाथौनि सेराव आफा सिनि सेराव आर'ज गाबला खालामो खालामखांनायनि उनाव बेबायदि बिदिनो बयबो गोरोबलायनानै औ मा गेदेरखौ औ खुलुमो अर गेदेरनो मान होयो उन्दैफोरनो अननाय होयो बे बोर होयो बेबायदि आरो बेबायदिनो सो थारिखआ बारलाङो बेनि उनाव ह औस जोंनाव मागो फोरबोआवहाय बिदिनो फिथा जालाय नाय जायो बायदिसिना रोखोमनि फिथा ओ सावनानै न'खर न'खर जाबथिंलायनाय जायो आरो आरोबाव जोंनाव मागो फोरबोआव मोनसे दं दे ओ मा होनो गय खान्थालफोरखौ बा जायखि जाया बिफांफोरखौ जोङो औ जिगाब खानाय होनो जायखौ औ नोंथांमोननि थिंबो खायो जानांगौ ना
औ खायो नोंथां
नोंथांमोनथिंबो खायो
औ खायो नोंथां माने
दे होमबा नोंथां जोंना समा जाबायमोन न'
औ जाब
खोनादोंना औ औ दे नोंथांजों रायज्लायनानै गोजोननाय मोनबाय औ उनाव लोगो मोनफाव उनाव लोगो मोनफिनसै
औ दे बिदिब्ला